ओं खोनादोंना? अ खोनागासिनो ना आं खोनादों खोनानाया माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथाङा दा फ्रि ना
आं दङ मोजाङै दं आरो फ्रियानो
औ ना फ्रियानो दंना? अ। होनबा जोङो मोनसे टपिकनि बागै रायल्लायनोसो हरदोमोन आं नोंनाव नोंथां।
जागोन दे नोंथां। मा टपिकनि बादै?
न'खर न'खरनि न'खरनि सोमोन्दै एसे गुवारै रायलायलायनो थाखायसो नोंजों फन हरनाय जादोंमोन
होगोन दे नोंथां न'खर
औ औ न'खरनि ओ न'खर न'खर बुङोब्ला जों जेराव जोनोम मोनदों जों जेराव थायो जायो रायज्लायो बिमा बिफा बिदा बिब' फंबाय बिनानाव गासैबो ज' थानायखौनो मोनसे न'खर फोरमाया होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां बेवहाय गासैबो थायो
आ
जाय जों गावखौनो ओ रैखाथिनि बादा होनोब्ला मोनसे न'खरखौनो फोरमायो नङा होमबा नोंथां ओ न'खर गंसेयाव ओरै बायदि अनज्लायनाय थायो। बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि गेजेराव
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां। दा बेनि गेजेरावहाय खरानो सासे सुबुंनि ओ गिबिसिन ओ लामा दिन्थिगिरि होननानै बुंनांगोन मानोना बै न'खराव जाय न'खराव नोङो जोनोम मोनदों बै बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय बिबै बिबौ गासिनि ओ जागायजेन्नाय जिउनि मोनसे लामाखौहाय दिन्थिग्रोनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। जेरै ओ बिमा बिफाया जिबायदि गावनि फिसाफोरखौ ख' खयै खाङै बाङै फेदेरो फोलावो मोस्रोम जोसि जोसि खालामो नांगौबायदि गियान जोंनो फोरोङो नङा होमबा नोंथां बेफोरनोथ' मोनसे न'खरनि
नोंगौ नोंथां थारैनो। आरो बेनि गेजेरावहाय न'खरखौहाय ओ सान्थि आरो गोजोनैहाय सामलायलांनांगौआ ओ न'खरनि गाहाय बिमा एबा बिफानियाव थायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां उम जे बेफोरनो बिमा बिफानि अननाय आबाद बोर सारस्रिनाय होननानै बुंनो हायो नोंथां ओ जोंखौ बिमा बिफाया जे हाल खदाल मावना जाहैयो आबाद मैगं थाइगं मावना जाहोयो। नङा होमबा नोंथां? आरो गावसोरनि खस्थ' थ' मावनानैब्लाबो जोंखौ आलो आलो योय माने फेदेरो फोलावो। नङा होमबा नोंथां? बेखौनो मोनसे न'खरनि बेन्दोंयाव थानाय जोंनि सुखु दुखु रानलायनानै लानाय बेफोरनो मोनसे ओ न'खर नङा होमा नोंथां?
नोंगौ नोंथां। थारैनो नोंथांनि बुंनाया सै दि दा बिनि गेजेरावबो नोंथां जाय न' खरावहाय सुखु गोजोनै सोलिलांगोन दा बैफोरनि ओ सुखु गोजोनखौहाय बिमा आरो बिफाया लाबोग्रोगोन। नोङा होमबा नोंथां? आरो बिसोरनो ओ गावनि न'खरखौहाय एबा गावनि फिसा फिसौखौहाय मा बोरैहाय लामा दिनथिगोन आरो माबोरैहाय आ मोजां आ राहा खालामनानै फोरोंलांगोन एबा गियान होलांगोन बैफोरनि माखासे ओ आदबफोरखौ बिसोरो संसारनि गुबुन गुबुन आरो बायदि बायदि सुबुंफोरनि गेजेरजोंहाय सोलोंनानै लायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो बिमा बिफाया ओ जोंनो नांगौबायदि माने गियानखौ होनानै संसारनि जे माइहेव माबायदि सोलिनांगौ ओ गुबुनफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ ओम गिदिरफोरखौ मान होनांगौ ओन्दैफोरखौ अननाय होनांगौ गासै बिथिङाव जोंनि बिमा बिफाया जोंनो मोजाङैनो फोरोंलाङो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां। गुबैयैन थां जोंनि बर'फोरनि न'ख खर होननानै बुङोब्ला बर'फोरा गाहायै मा होनदों आबादारि सुबुं ना बिसोरा आबाद मावनानै गावसोरनि न'खरखौहाय फोथांनानै लाखियो। नङा होमबा नोंथां? दा बिनि गेजेरावबो बै न'खरनि जे बि गोमा ओ गाहाय बिमा एबा बिफा बिसोरो गावसोरनि संसाराव नांगौ जानाय आ बिथिंफोरखौ सुफुंनो थाखाय दाउ, अमा, बोरमा, फारौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनाद जोंनि अनगायैबो बिफां-लाइफां, बेन्दों-बेनला गासै खौबो बो‌ मिथिंगायाव मोननाय जिउरिफोरखौबो जिउआरिफोरखौनो बिसोरो मा फिसिनानै गावसिनि नांगौ जानाय ओ गोनांथिखौ सुफुंनाय बैफोर माखासे खामानियावहाय बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो बिनिखायनो ओ मोसौ बोरमा दाउ अमा फिनाया बर' सुबुंफोरनि न'खरावहाय मैखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
आ नंगौ नोंथां जे जोंनि बर' समासाव जे न'खर खांनायाव गोबांथारै बिहोमा होनाय होनोबा बेखौबो बुंनो हागोन जे जोंनि ओ गेजेराव जे आ दाउ अमा फिनाय जे मोसौ फिनाय जेजों जोंनि न'खरा माने जोंनि ओ बिमा बिफाया ओरैबायदि जे ओ थोजासे मेनेस खालामोमोन दे बेखौ जोंनि ओ बिमा बिफायासो मोनथिगौमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
दा बेनि गेजेरावबो जोंनि बर'फोर न'खर होननानै बुङोब्ला न'खरावहाय जोंनि बर'नि न'आहाय गुबैयै ओ गिबियाव न'मा न' थायो बेनि उनाव बे न'मा न'आवहाय मोनथाम ओ मोनथाम रुम एबा खथा थायो जेरै इसिं अखं खब्रा होननाय ना बैसोर मोनथाम उ जायगायावहाय ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनानै ओ इ सिङावहाय मोदायखौ फुजिनाय अखङावहाय ओ गाहाय बिमा गाहाय बा बिमा बिफाया थानाय आरो खफ्रायावहाय बिदिनो आलासि दुमसि फैब्ला ओ थानाय बे मोनसे ओ न' न'नि महरखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे सानजाहा बाख्रि माइ बाख्रि थानाय बे मोनसे बर' फोरनि न' लुनायनि बिन बिदिन्थिखौ एबा दिन्थिखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा
नंगौ नोंथां बर'फोरनि ओ न'आव स्पेसियेलि जे सिजौ जे बाथौ सिजौ बेखौ बयनिबो न'आव नुनो मोनो जेरै औ बे जोंनि जिउ खांनायाव जे ओ आफा आनान गसायआ जे मोजाङै जे जोंखौ ओ नायहरो जोंनि जेंना जेंगोनांफोरखौ बोस्रांनानै होनायनि थाखाय जोङो ओ बाथौ आरो सिजौखौ गायनानै लायो होनना जोंनि बर' न'खर आरो जोंनि समाजाव ओ फोथायनाय दं होनना
नंगौ नोंथां थारैनो सिजौआ जाबाय जोंनि बर' माहारिफोरनि मोन ओ नुवाथारि ओ फुजिग्रा एबा सिजौखौनो मोदाय होनानै फुजिग्रा मोनसे ओ बिफां होननानै बुंनांगोन बेजों लोगोसे जाथ्रासि थायोनो जाथ्रासि बेवहाय बयनिफ्रायबो सान्थि एबा निस्थार होननानै जोङो थुलुसि बिफांखौ बुंनाय जायो बेखौ लानाय जायो बेनिखायनो बर' समाजारि बा न'खर बिफांजों लोगोसे सि जाथ्रासि बैफोर माखासे लाइफांफोरा ओ बिफां लाइफांफोरा जोंनि न'खरावहाय ना बर' समाजनि न'खरावहाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओ बर' न'खरफोरा गामि ओनसोलाव जे सावरि बादारि जानाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय मोन गावजों गाव नांगौ नांगौ समाव ओ थांनाय ओ गोदोनि समाव जे थुरि थुरि न' लुनो थाखाय बाहेरायाव ज' ज' थुरि हाहैनाय बेफोरनोथ' जोंनि अनलायनानैनो मोन सिनेस मोन नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि दान्दिसे सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां दे दे बिदिबा इसियावनो दोनथ'नोसै
जागोन दे नोंथां